हेल हेल औ खोना दोंना? हेल खोनादोंना?
औ। औ खोनादों दे बुं
अ मा खालामदो?
औ औ खोनादों।
मा खालामदों नोङो?
नै लामायाव बेरायनो फैदों।
ए ओ आंबो बिदिनो ओरैनो जिरायना दं। आङो नोंनो कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नों जों ओ आबादनि बागै सावरायनो होननानै हर दोंमोन।
औ सावराय जा
औ ओ औ औ ओ नोंथाङा मा सानो जेनेबा आबादनि गोनांथिखौ जोंनि जिउआव?
आङो आबादनि गोनांथिखौ जोंनि जिउआव माने बहत बेसेन गोसा खोनो सानो मानो होमबा
औ ओ
आबादानो आबादानो जोंनि थाखाय ओ गुबै राहा नालाय।
औ औ
जों बर'फोरा आबाद मावनानैनो जानाय ओ सुबुं हारि ओंखायनो आबादखौ ओ गाहायै इम्पर्टेन्ट होननानै सानो सानो।
औ ओ आं सानोखि ओ जेनेबा जों बर' हारि जों बांसिनानो जेनेबा आबादजोंनो जाखायो नोङा होमबा। ओ आबादफोरा गोबां रोखोमनि थायो जेरै ओ आबादारिफोरा दैज्लांआव ओ माइ गायो नोङा होमबा माइखौ ओ
नावदा
आगोलो हा-हालौना लाग्रोयो हाखौ बि नि उनाव हालेवखांनायनि उनाव थिया फोयो खोथियाखौ ओ सानथामसो सिगाङावनो सोमना दोनो। सोमना दोन-दोननानै बियो ओ गाज्ला बेरबाथाय बिखौ लांनानै ओ फोहैयो दुब्लियाव। नोङा होमबा बिदिनो ओमफाय ओ ओ जि-जिनै दाननि जिनै साननि उनाव बिखौ ओ खोथियाखौ जाबाथाय फुयो फुनानै
औ
ओ बिदिनो हाजिरा खामला लिंनानै गायसिगोन आरो।
औ
औ बेथ' दैज्लांनि जाबायना ओमफाय दैज्लांनि ओ माइ गायखांबा बिदिनो दैफोर सोन सोबाय सोनानै ओ उनावहाय मेसेंआव हासिगोन हानानै बिदिनो ओ जानाय खिनिखौ दोननानै जासिगोन फाननायखौ फानसिगोन बिदिनो आबादा ओ बांसिन माने जानायनि थाखायबो गायनाय जायो। ओमफाय खायसे फाननायनि थाखायबो ओ खालामनाय जायो आरो आबादा माइ गायनाय लो नङा गोबां रोखोमनि थायो।जेरै मेसेंनि आबादफोरा जाहैबाय ओ दालि दालि मटर बेसर बेफोरखौ फोनाय जायो मेसेंआव बेफोरखौबो ओ जानायजों लोगोसे फाननाय फाननायबो खालामो
औ
औ ओ बिदिनो ओ ओ गोनां गोनांथिथार जायो आरो आबादा जोंनि जिउआव नङा होमबा दाथ ओ टेक्नलजिफोरजों गोबां बिदिनो मथरफोर सालायनानै दैफोरखौबो दिहुननो हायो बिदिनो दाना ओ मेसेङावबो माइखौ गायनो हायो बिदिजोंनो ओ नोङा ओमबा
औ
ओमफाय ओ आबाद मावनायाव ओ मा मब्लाबा समाव बोथोरनिबो बोथोरजोंबो जुजिनांगौ जायो मालाबा समाव जेरै माइ गायब्ला मालाबा दैखौनो मोना जायो औ बिदि आरो ओमफाय ओ आबाद मावनायाव हासार होनांगौ जायो नङा होमबा
औ औ बायदि रोखोमनि हासार होनांगौ जायो
औ जेरै बायनानैबो होयो गोबाङानो ओमफाय गोबोरखिजों नआवनो बानायनाय हासारखौबो होयो खायसे खायसे औ ओमफाय बिदिनो एम्फौफोर नांबाथाय अ माबा आबादफोरा गाज्रिबो जायो नोंङा होनबा
औ माखासे लसबो जायोना
औ औ ओम
बेनि थाखाय जानो गोनां जायो
बिदिल नङा आबादफ्रा गोबां थायो जेरै आबादाव गोलैयोखि आफेल बेफोरबो मोनसे ओ आबाद नङा होमबा आफेल मावना आफेलनि कमलानि गोबां रोखोम दं जेरै गयफ्राबो बिदि नो नोङा होमबा ओ बिदिनो दा गोदान जुगाव ओ गोदान टेक्नलजिजों आबादफोरखौ मिक्स खालामनानै साइन्सनि ओ बिगियाननि ओ बिगियाननि हेल्पजों ओ जेरै माइफोरखौबो गोदान बिदनि बानायनो हायो नङा होमबा जेरै मोननै मोननै माइखौ लानानै बिखौ ओ लगायनानै मोनसे गोदान माइ दिहुनो दाना बिदिबो खालामो।
औ
ओमफाय ओ आबादखौ जों मानसिफोराल जाया बेखौ जुनारफोरनि थाखाय थाखायबो खालामनाय जायो जुनार जुनारफोरनि थाखायबो खालामनाय जायो जेरै जोङो आबादखौ माइखौ लाखांबथाय बिनि थानाय नाराफोरखौ जुनारफोरनो होयो नङाहोमबा।
औ औ।
ओ। ओ आबादनि गोबां गोबां रोखोम दं नङा होमबा जेरै ओ हर्टिकालसार बिनिबो दङ हर्टिकालसाराव गोलैहैबाय फिथाइ सामथाइ ओ मैगं थाइगं बिबार बिदिनो बिबार दंफां बेफोर गोलैहैनाय जाबाय न नङा होमबा ओमफ्राय बेफोरखौ बांसिनानो गोदान टेक्नलजि लानानै ओ दिहुननाय जादों आरो ओमफ्राय बिदिनो दं ओ जेरै अरगेनिक अरगेनिक ओ आबाद।
ओ इनभेनिग।
जाबाय न औ नआवनो नआवनो फोनाय नआवनो गायनाय बेफोर जाबाय अरगेनिक ओ आबाद जाहैबाय इन अरगेनिकआ जाबाय हासार हाबि जाबि बिदिनो होनानै गायनाय ओमफ्राय बेफोरखौ बांसिन फाननायनि थाखाय थाखाइ गायनाय जायो। औ। ओ। नोंथांजों रायलायनो मोनना मोजां मोनदों। ओ नोंथाङा मोजाङैनो फुवारना होद दों। बिदिनो माबा मोनसे आबाद मावनोबाबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो नङा होमबा दानि जुगाव।
औ आरो बेखौ ओ गुबुननो आरो बेखौ गुबुननोबो ओ फोरमायहोनो हानांगोन ओ जा जों जाखिनि रोंगौ बेखौ।
औ। आबाद ओ गिबियावनो आबाद गायनोबाथ जोङो हाखौनो नायग्रोनांगौ जाया होबा हा मोजां नङाबा बेफोराव हासार
हास हास्राव औ हास्राव हायावथ आबादनो जायाना। स हासार गोनां ओ हाथ जानांगोन ओम ओ अब्लानिया आबादफोराबो मोजां मोजां जायो।
औ ओमफाय जेरै जोङो ओ सा कफि ओ राबार दंफां ओ खुसेर दंफां बेफोर खौबो गायनो हायो बेफोरजों गोबां मुलाम्फा जानो हायो बिदिनो जोंनि। ओ। बिदिनो जों गावनि न'खरखौ एबा हारिखौ जौगानो हायो। हायो आबादजों आबादजोंबो।
औ एसे एनै मदद मोनो बेफार फालांगि खालामनानै आबादफोरखौ।
औ। ओ। बांसिन बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद थायो नङा होमबा नोंथाङा बिदिनो माबाफोर आबादफोर खालामफेरबाय नामा एसे फोरमायनो हागोन ना।
आङो लाइ नआव ओरैनो लाइ, लाफा बेफोरबायदि गोथां गोथां मैगं-थाइगंफोरखौ खालामनाय जायो गोजां बोथोराव।
औ बेफोरखौ बोरै। गायो एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन। गिबियावनो दख दख दखरसे हाखौ जावग्लिना लानांगोन। साफा खालामना लानानै बिनि उनाव बेगरखौ जिखुनु लाइ लाफा बायदि रोखोमनि बेगरफोरखौ ओरैनो गारना गारना होनानै बेनि उनाव। हाय ओ। नैजि एबा नैजिबा दिननि उनाव ओ गिदिर गिदिर जायो स बे ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बेखौ जानो थाखाय नआवबो बाहायनाय जायो आरो फाननो गोसोबा फाननोबो हायो।
अ बे न'आव नों नों जेरै होनदों गायदों एबा फोदों बिदि होननायाव माबाफोर हासार एबा माबाफोर होनाय जायो नामा?
ओहो आङो जिखिनि न'आव आबाद मावो लाइ लाफानि बेफोर गासैबो अर्गेनिक गोजा। जेबो हासार बायदि रोखोमनि हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय होनो
औ ओ न' नि मावनाय एबा न'आव फोनाय न'आव गायनायफोरा एसेबाबो मोजां जायो आरो देहाफोरनि थाखायबो मोजां जायो।
औ औ औ। जानो
ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों नोंसो रायलायनानै
औ आंबो। सावरायनानै होनायनि अ दे जागोन अ दे।